खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ
हेल' नोंथां
औ खोनादोंना?
नोंथाङा खोनादोंना?
औ औ खोनादों
औ नोंथाङा बोरै दं
मोजाङैनो दं आं दासान्दै। अ नोंथाङा माबोरै दं?
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां। नोंथांनि कल खालामनायनि जाहोना मामोन?
अ आङो नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन। जुमाय संनायनि बागैयासो नोंथांजों सावरायनो सानमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जोङो जुमायखौ माबोरै सङो होनोब्ला जोङो जुमायखौहाय फार्स्टआवनो जोङो एमाव जायखौ जोङो बखारबो बुङो बेजों सङो आरो न'।
औ नंगौ नोंथां
जोङो बेखौ ओ लारु खालामग्रोना लानाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ देनोबा जोङो खालामनानै बिलाइजों माइरंजों जमा देखानानै जोङो बेखौ दै एसो होननानै देखांब्ला जोङो बेखौ लारु खालामनानै बानायो आरो अ नो- आंथ' बेनि सायाव ओम ओ बारा रोङा नों नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोलाय
औ बिदिनो जोङो एमाव देनो थाखाय जोंनो माइरंनि गोनांथि जायो आरोना नोंथां।
औ बिदिनो जोङो माइरंखौ दसे सम सोमनानै दोननांगौ सोमनानै दोननानै बे खौ बोखाङो बोखांनानै आरो बेयाव जोङो बिदिनो गोबां खान्थाल बिलाइ बिदिनो मोखोना मोखोनानि बिलाइ बिदिनो मोखोना बिलाइ नङाबा बिबार बि बिदि मोननैजोंबो देनो हायो आरोना नोंथां।
औ
औ बिदिनो ओ गोबां रैमालिनि बिलाइ बिदिनो खेमा बिलाइ बिदिनो गोबां हाग्रा बंग्रानिबो मोनफा मोननै होनाय खौ जों नुनो मोनदों आरो बेखायनो जोङो
औ
दिंखियाव देयो दिंखियाव देनानैखि जोङो बिदिनो सान्द्रिजों सालियो सालिनानै बे बेखौ जोङो लारु दै एसे होनानै बेखौ जोङो लारु खालामनाय जायो। लारु खालामनानै बेखौ जा जोङो बेबायदि एमाव गोरानखौ जों माने बे गिसि एमावनि सायाव इसे सारस्रोना होनाय जायो आरोना नोंथां। बिदिनो जों बेखौ बिदिनो सानद्रियाव जि गांसे दोननानै बेखौ बिदिनो लारु खालामनानै दोनो गोबाव समनि थाखाय दोननाय जायो आरो बेयाव हासिब खाति आरो फालौ थाइसेखौ जों दोननाय जायो आरो ना जेरै जोंनि एमावा गोथाव जाथों जेनेबा जौरिसि सङो बा बिदिनो जौ गिसि सङोबा गोदै जाथों होननानै माने बिदि हासिब खा दि आरो फालौ थाइसे बेखौ दोननाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ बिदिनो जोङो एमाव आहाय जोङो पुरान एमावखौबो होनाय जायो आरो थाइसेफोर जोङो न' जखा माइरं सङोब्ला जोङो बेयाव फोननाय जायो आरो बिदिनो जोङो खानथाम खानब्रैसो माइरं ओ जखाय माइरं संग्रो नां गौ नालाय जोङो ओ जोङो बेनि बेनि सिगां जोङो अ माइरंखौ जिखुनु जाया खुर माइरंबाबो न'नि माइरंबाबो जोङो अ बिदिनो संना लानानै जोङो पुरान एमावखौ होनानै जोङो ओ खाननै एबा खान्थामनि थाखाय जोङो रिसि जानो थाखाय जोङो प्लास्टिकाव दोननाय जायो आरो जिगाब बेसे हायाव बनानै ओ बिदिनो जों दोननाय जायो बेनि उनाव खाननैसोनि उनाव खानथाम बा खाननैनि उनावहाय जे रिसि जाबोला जोङो बेखौ खानथायाव बोखांनाय जायो आरो ओमफ्राय खान्थायाव बोखांनानै जोङो दै होयो खानसेनि उनाव जोङो ओ खानसे थानानै जोङो दै होबावो आरो बेयावहाय अब्लाना जोंनिया उ उ मा होनो सस सेरेपखौ खावजायो आरो बिदिनो जोङो बे बे सेरेबखौहाय जुमायखौ खावनायावहाय जोंनो ओ जोंनो खान्था दै बेफोरनिबो गोनांथि जायो अराव जों खावो आरो बेखौ आरो बेलेग आ बेलेग ओनसोलावहाय बेलेग रोखोमैबो खावनाय नुनो मोनो ओ बेलेग बेलेग आइदियाजों खावो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ
बिदिनो जोङो जौ गिसि बुंबाथ' जौ गिसिखौ बोरै सङो बिनिफ्रायनो जाखायो आरोना नोंथां औ जौ गिसि खालामग्रोखांनायनि उनाव जोङो बेखौनो सावनानै जौ गोरानबो खालामनो हायो आरोना नोंथां। बिदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जौ नङाबा सोलिया आरो ना नोंथां बिदिनो जोंनि हाबायानो जा बिदिनो जोंनि न'खराव मायबा मोनसे जेनेबा खर्मआनो जा बेयावबो जोंनो गासैनिबो जौनि गोनां थि जायो आरोना नोंथां
औ औ औ
बिदिनो जों बर'फोरा गोबां जौ फाननानै जेन जोंनि न'खरखौ सुंथानानै लाखि लाखिगासिनो गोदोनिफ्रायनो जों बिदिनो जौ जौ जुमाय सावनानै सोलिबोदोंमोन नाथाय दानि जुगावबो जों जौ जुमाय सावनानै सोलिबोगासिनो दं आरो जोंनि बर' आइजोफोरा।
औ औ
औ नोंथां
जु ओ जुमाय जुमायखौ जोङो बांद्राय बाहायबाबो बांद्राय ओ बेखौ लोंबाबो जोंनिया देहाया खहा जानो हायो आरो नंगौना नोंथां। दानि जुगावहाय जोङो अ दानि जुगावहाय जोङो गोबांखौनो नुदों जे ओ फुं सोरांबानो जौजोंनो थायो बेखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो बिदि ओ जोङो एसे खम खालामबा बे खौ मोजां आरो बे ओ जुमाया मा खैफोद खालामनो हायो जों सुबुंनि गेजेराव बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा।
औ बिदिनो जोङो उम गोबां जेनेबा ओ दानि जुगाव जोङो गोबांखौनो गोबां सुबुंफोरखौनो नुदों जेन सोरांब्लानो बिदिनो जौ लोंनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना बिदिनो जौ लोंनानै जौफोरजोंनो गोदोनानै थायो बिदिनो गोबां लामा सामायाव गोलैनानै थायो जोंनि बर' सुबुंफोरखौ जों नुदों आरोना नोंथां।
बिदिनो गोबां मानसिफोरा बिदिनो जौ सेरेबजोंनो बिदिनो थैलांगासिनो दं बेखौबो जों नुदों।
उम दानि जुगाव जोंनि बोराय बुरै बिसोरल' नं सेंग्रा सेंग्राफोरावबो जोंनिया जौ लोंनायाव गोबां मुखुब जानानै दंसै आरोना नोंथां।
औ
औ बिदिनो गोबां जौ जुमाय लोंनानै बिदिनो गोबां जायगाफोरखि बेरायनानै गाव गावनि जिउखौनो फोजोबना लानाय बिदिनो गोबां बोराय बोराइफोराबो बिदिनो गामि गामियै थानानै आरो जोंनि न'खर दानायाव गोबां हेंथायै जेनबा बिदिनो खस्थ'यै सोलिनाय खौ जों नुनो मोनगासिनो आरोना नोंथां बिदिनो न'ख खर न'खर हाबै हाबै बायनानै लोङो आरो बिदिनो गोबां सुबुंफोरा लामा लामायाव उन्दुनानै थायो आरो सोरबा न' सिं फोराव बिदिनो नांलाय खमलायै थायो बिदिनो गोबां जोंनि बर' सुबुंफोरा बिदिनो गोलैसोनानै थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो बिनि थाखायनो जोंनि बर' सुबुं फोरा दासिमबो जौगानायखौ जों नुनो मोनाखै आरोना नोंथां।
औ औ
औ
आरो जोङो जुमाय बुङोब्ला जोङो अ माइब्रानिबो जोमाय थायो माइब्रानि जोमाय खौहाय बोरै ओ ओ खावो बेनि सायाव एसे फोरमायना होनायसै नोंथां।
औ बिदिनो जोङो जु जुम माइब्रानि जुमायखौबो बिदिनो जोङो गोबां उम बोसोरसे बिदिनो मास मोननै मोन थाम बिनि बिदिबो जों खालामनानै जुमाय लोंजायो आरोना नोंथां। बिदिनो जोङो माइब्रानि जुमाय खावनो थाखाय जोङो बिदिनो माइब्राखौ जोङो माइरंखौ लाग्रोनांगोन लाग्रोनानै बेखौ दो मोनसेयाव जोङो संनानै लानानै बिदिनो ओ प्लास्टिक जोंनियाथ' ज' ओ बिदिनो जुमाय संग्रा प्लास्टिक दं बेयाव जोङो एरननांगोन एरननानै गुसु जाहोनांगोन गुसु जानायनि उनाव जोङो एमाव खौ एसे होनांगोन नाथाय जोङो जोङो जा सेरेब सङो बिदिनो माइब्रायाव एसेबां एसेबां एमाउनि गोनांथि गैया आरोना नोंथां बिदिनो थाइ थाइसे बा थाइनै बिदि होनांगोन होनायनि उनाव
बिदिनो बेखौ रिसि जाहोगोन रिसि जाहोनायनि उनाव बेखौ दो मोनसेयाव सोनानै दोनगोन नङाबा जुदु मोनसेयाव सोनानै दोनो आरोना नोंथां।
बिदिनो सोनानै दोननानै जोङो गोबां बोसोरालागै बिदिनो लोंजानाय लोंजायो आरो
औ औ गोबाव जालांबाथाय बियो गोथावसिन जायो आरो गोदै सिन जा जायो होननाय खोनानो मोन्दों आङो।
औ नंगौ नोंथां।
औ जेमाननो बोरायो बियो जेमान गोबाव जायो बे दोननाया संनाया अब्ला बांसिन गोदै आरो गोथाव जानाय जायो आरो न'?
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो जोंनि बर' समाजाव जोङो बे जोमायखौ लोंबा अ औ बे जुमायखौ बांद्राय इउस खालामाथाय जोंनि थाखाय ओ गाज्रि नाथाय जोङो बे बर' समाजाव बे जुमाया जोंनो नां थारगौ आरो बे बेनिबो जोंनिया जोंनि हाबा, कास, कर्म बेफोराव जोंनो एसेबाबो नांथारगौ आरो। जों जेसे हायो सुबुङा थेवबो जोङो एसे खमैनो बाहायनांगौ। न' नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो जोङो बेखौ ओ एजांसिन जोङो लाबाबो जोंनि देहाया खहा जायो बेमार आजाराव गोग्लैना थायो बिदिनो जोङो जेसे हायो एसे नियम नि लोंनानै थाब
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोंनि बर' सुबुंफोराबो गोबां बिदिनो जौ जौ जुमायजों गोग्लैसोनानै दं गोदोनि जुगावबो जोङो गोदोनि जुगखौथ' जों मिथिया नाथाय बिदिनो आबै-आबौ, आजै-आजौमोननि दिनाव बो जोङो जौ जुमाय सौनानै संनानै खावनानै बिदिनो सोलिबोनायखौ जों नुबोदों नाथाय दानि जुगावबो जों बिदि खौ नुगासिनो दं आरोना नोंथां बिदिनो जौ जुमायजोंनो गोदोनानै थानाय गोबां गोबां बर' सुबुं फोर खौ जों नुगासिनो दं आरो बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन न खर न'खरफोरा बिदिनो जौ जुमाय लोंनायजोंनो बिदिनो दावराव-दावसि जानानै सिलिंखार जालांगासिनो।
औ औ नोंथां बिदिब्ला नों नोथांजों रायज्लायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय। जोंनि समाबो जाबाय नोंथां दोनथ' जासिगोन नामा?
औ औ गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों।